हेल'
औ हेल' नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ
अ नोंथांना टावार नाङाखै एसे बेबब्रै खोनाफैदों
आंना नेटवरकनि एसे प्रब्लेम जायो नोंथां मोनायाव खोनादों नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां? आंथ' दा फ्रियावनो दङ' नोंथां अ नंगौ नामा
औ औ औ होनबा नोंथांनिसि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथां
नोंथाङा दायो जाखांबाय नामा?
ओहो खोनायासै नोंथां बेखौ
दायो मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ जाखांबायमोन नोंथां।
होमबा नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला आङो नों नोंथांजों एसे मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां दा
अ होनबा नोंथां आङो मोब्लिब बा कारेन्ट बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नंदों आं नोंथां
बा
नोंथांना मोजां नोंथांना नोंथां ना थावार नाङाखै मोजां खोनाफैयाखै माथो
नोंथां हेलौ नोंथां हेल' नोंथां